हेल' हेल' हेलौ खोनादोंङा अ खोनादोंङा
औ खोनादों
अ मा खालामगासिनो नोंथां
दा ओरैनो दङ फ्रियैनो दंथ'यो
औ नोंथाङा मा फरायगासिनो
आङो एबार बिए फार्स्ट सेमिस्टार
औ ओ मायबफोर मेजर लायो नामा
अ बड' मेजर लादों
औ मोजाङैनो सोलिगासिनो ना
ओं माने दाथ' जेनेबा गोदानसो नालाय ओमफ्रायायो माने माबायाखै माने एदमिसनल' खालामग्रोदों आरो आगस्टनिफ्रायसो क्लास
औ औ एबारसो गोदानबा
ओं
नोंथाङा मा कलेजाव फरायो
आङो उदालगुरि कलेजाव
औ फरायनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनिसिम
ओम
फरायनानै नोङो माबायदि मोनो माने मोजां मोनोना माबायदि मोनो मा जानो सानदों माने बेफोरबायदि फरायब्लाब्ला जों मा मा जानो हायो मा सोलोंथाइ मोन हायो बेफोर
ओम
जों फरायब्लासो गाससिखौबो मोननो हायोना गियानफोरखौ फरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो दानि जुगावथ' फरायाबा जायाना आरो गावनि रों बिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनोबाबो जोङो बेलेगाव खामानि मावनानैबाबो जों ख्ानिफोराव खामानि मोनबाबो दानियाथ' रोंनाय नांथारगौनाा सोलोंथाइ नांथारगौ फरायबाथ' जों जेबो होनो रोङा रोङा गावनि साइनफोरबोथ' होनो रोङा दानि जुगाव आरो बेफोरखौ राबा लासिं सिं लाजिनाय मोना गाव गावनो
औ फरायनाया एसेबाबो थाथारनांगौ आरो नोंथाङालाय बेसेसिम फरायखो?
आङो ग्रेजुवेट जानानै दा न'आवनो दंथैयो आङो।
अ
उम आं थ्रि इयार्सानो जाबाय ग्रेजुवेट जानाया हो
मा मेजर लाना फरायनायमोन?
आंनिया मेज'राव जग्राफिमोन।।
अ दे नोंनो बुंदो जिअग्राफिनि सोमोन्दै एसे
अ जग्राफियाथ' जोंना जग्राफिनिबा फुमखौगरांखौनो होगो नालाय बर'आव जग्राफि जों जेनेबा बुहुमनि बागै बुहुमाव मा दङ' मा गैया इफोरनि बागै मिथियो आरो जोंनि प्लेनेटसनि बागै
औ।
उम बांग्रिं फैनाय बार अखा जेनेबा बेफोर बायदिनि बागै गासिबो थायो आरो जग्राफियावनो।
अ बारहावानि सोमोन्दै उम।
दाथ' बिदिनो जोंनि बारहावायाथ' गुबुन गुबुन जायो नालाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग जायो।
औ
बबेयावबा गुदुं बबेयावबा गुसु गासिनिबो जायगायाव बोथोरा एखि नङा नालाय। बिदिनो बोथोरफोरनि बागै गासिबो थायो आरो बे जग्राफियाव।
ओम।
हम दायो जिब जुनारफोरनिबो गासिबखोबो इदिनो। मोनजोबो आरो जों जग्राफियाव। नोंथाङा मा मेजर लादों?
आङो बर' मेजर।
औ।
जेनेबा बड' मेजर नालाय जेनेबा बड' मेजरावथ' जेनेबा बिदिनो बर' सुबुंफोरनि सोमोन्दै ओमफाय एसे बिदिनो। थायजाफोरनि जेनेबा ग्रामारनिबो एसे। थादेरोबो नालाय बरड'आवबोथ'।
उम औ।
हम। आरोथ' बड' मेजरजों हा?
ओइस एस खो हाया
आङो हाय सेकेणडारिखौ गफुराव फरायदों गफुर बड' हायार सेक सेकेण्डारि स्कुलावनो।
ओं ओ।
ओमफ्रायो जेनेबा इक'न'मिक्स मेजरसो लानो सानदोंमोन ओमफ्राय। मोनासै आरो ओमफ्राय दा बड' मेजरावनो लाबाय।
ओं बड' आबो मोजां दे।
उम ओं ओंखायनोथ' गावनि हारिनि नालाय
उम
जेनेबा गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि सानि एसे सोमोन्दै। बिदि मोनगोन आरो।
उम। बिदिनो जग्राफियावबो बिदिनो मोनो आरो जेनेबा फिजिकेल फिजिकेल जग्राफि इदिनो मानसिफोरनि बागै थायो। इनभार'नमेनटेलनिबो थायो। बेबायदिनो गावबागाव थटफिकै थायो आरो बुहुत गेजेराव हाबना थायोना
जिअ'ग्राफियाव एसे बयनिफ्रायबो बांसिन नलेज मोनो नामा?
उम बिदियानो दे गोसो होनानै हो गावनि सायाव जानाय गावबो ओरैनो साज्रांज्रां फरायलांबा बेफोरो नलेजखौनो मोनखानाय नङा आरो
दाथ' आरो बदन बर' मेजर लानानै मा बुंनो हाबावगोन।
जेबो नङादे बिदिनो मोजाङै फरायलांबाय था। जाबाय आरो औ
लाइनखौथ' सानथ'वाखै माने जेनेबा फरायग्रोनोसै।
औ औ टाइम दं माला बुंगोन।
ओं।
गावबागाव फांसे उनावहालागै कमप्लिट जानो लागै सानलांनो हायो आरो बेफोरखौ
उम आरो नों एबार मास्टार डिग्रि लागोन नामा?
मास्टार दिडिग्रिखौथ' आङो लानो सिगां लानो सानदोंमोन आं बुहुद ओ थ्रि यार्सआनो जाबाय आङो डिग्रि कमप्लिट जानानै थानाया बिदिनो हेल्थ प्रब्लेमनि थाखाय आं इखौ लानाय जायासै आरो माने न'आवनो दंबाय दंथ'यो आङो डिएलेद बिएद फोरखौबोनो लानाय जायासै नै इदिनो
ओमफाय दा माबा मोनसेफोर फिसा मावो नामा?
आं जेबो मावथ'वा दै बिदिनो न'आवनो दंथ'यो आं ओरैनो ओरैनो टिउसनफोरसो लाबाय थायो आङो
उम नोंथाङा बहानि?
आङो बाक्सानि।
अ'
सिनायोना फैफेरबाय नामा बाक्साखै
ओं दाखालिसो थांनानै फैदोंमोन।
औ मा जायगायावबा फैनाय
सनसलियाव बै बर' बाजार खाथियाव।
अ अ जोंनि खाथियानो जायो दे सिमला खाथि जायो ना?
अ उम जायोथ'
ओं बे सिमलाफोरखि फैफेरबाय नामा?
उम थांबाय।
भु-भुटानफोरखै थांफेरबाय नामा हाजोफोरखै?
अ उम सब गासिबावबो थांना फैजोबदों।
ओं जोंनिया बै खाथियावनो जायो नामलांनि हाजो लास्टथाराव जायो आरो जोंना हाजो खाथि जाहैयो। दावथारा होनै बेयाव जायो जोंनिया खाथि उम!
नोंथाङालाय ओस एसखौ अबाव लानायमोन?
आं ओस एसखै बर'मायाव लादोंमोन बर'मा बायनारि एकादेमि होननाय दं आरो मोनसे कलेज बेयाव लादोंमोन आङो। ओं बे डिग्रिखौबो ई बोरमा कलेजावनो फरायदों आरोना ओं नोंलाय बहाथो लानायमोन हाइसेखेन्दारिखौ बहा?
आं हाइ सेकेण्डारिखौ बे गुफुरावनो लादों।
औ ओं
ओमफ्राय एबारो बिए खौ उदालगुरियाव लाबाय।
औ अदालगुरि कलेस
उम
उम! दानि जुगावथ' फरायाबा जाखाथारला ना
उहु जाया
ओ
एसेबाबो गावनि नाम लिरनो रोंनायबाबो जाथारनांगोन
ओ रोंगोन रोंथारनांगो आरो उनावबो फिउचाराव गथ'फोरखौ सिखायनो थाखायबो खौनो रोंथारनांगौ बिमा बिफाया रोङाबानो गथ'फोरखौ बोरै फोरोंनो इसेबाबो फरायनायफ्राव जबफानोबो नांगोन नालाय गथ'फोरजों बेनो गावबो रोंनानै इसेबाबो रोंनानै थाथारनांगौ आरो
हाय सेकेण्डारि पास जानानै जेनेबा मोनसे लाइनाव थांखाबा बे लाइनाव डाइरेक मोजां जाखायो आरो बिदि इसे लाइन फरायनो हाबाथाय
ओं डिग्रिखौबोथ' फरायबाबो बोरैनो फरायगारनाय बायदि नों माने मास्टारफोर जानबा जेनेबा माबाफोर गिदिर थांखि दंबासो नों बेखौ फराय होननानै थांनांगौ आरो नोङाबाथ' नोङो दिफेन्सआव मावनोबाथ' नों मेट्रिक पास होननानैबो पास जोङो माबानो हायो आरो डिफेन्स लाइनाव थांनोबाथ' नोङो डिग्रिखौ फरायाबाबो जायो आरो माने
ओ
उम
डाइरेक्टनो टुवेल्भ पास जानो नै नार्सिंफोर लाखाबा मोजां जायो आरो मोन डायरेक्ट मोनखानाय जायो नालाय
कर्स लानो हाबाथाय मोजां फोरखौ लाफानो हायोबा मोजां जायो आरोस
ओमफाय जेनेबा मास्टार डिग्रि माबा मोनसे मास्टार जेनेबा मेदाम बेफोरबायदि जानो थाख खायथ' दाथ' बिए खौ नांथारगौ ना बिदियाव उम
आरो प्रफेसार जानोबाथ' एम ए खौ लाखा थारनांगोन आरो
अ
एम ए नेट स्नेट इफोरखौथ' होखानांखागोन आरो उम ओरैनो एम ए ल' कमप्लिद खालामना दोनबाबो जाया नालाय टेट पास जानो थाखाय बा बिए बिएडखौ नांखागो ओरैनो मास मास्टार जानोबाबो पब्लेम डायरेक्ट मै मोना बिए पास जाबाबो कर्स लालायनांगो आरो गोदान गोदान नोंथाङाबो माबा फा लागोन नामा उम डि एल इद बिएद फोर लानो थांखि दं नामा?
उनफ्रावथ' लानांगोनानो
औ लानो हाबा उम टिचार्स जानायनि गोसोबाथाय उम लानोथ' नांखागोन नालाय
उम बिदि जेनेबा बिदि मास्टारफोर जानो थाख खायबो एसे बुरजा एसे मेलेम नांगौ। एसे नलेज नांगौ जायोना
उम ओरैनो सा सा फरायलांबाथ' जाया नालाय
ओ जायाथ' आर रो बेलेगफोर इखनमिक्सफोर बेलेग एसे बेलेग मेजर लाबाय एसे मोजां जागोन नामाथाय आरोबाव इख'फ्रावथ' एसे साबसिन जागोन ना माबा मोनसे बिजनेसनि
अ बिजनेस लाइन थांबा नों इक'नमिसखौ लाखाथारनांगोन आरो उम उम मोजां जादों बेफोराव बिजाबनि गेजेरजों मोनो नालाय नोङो गासि जिबो माबाफोरखौ ओ गियानफोरखौ
ओम आरो फरायनायसो बयबो देरनो हाखायो न'आबाथ' रावबो देरनो हाखाया।
ओ उम
ओरैनो थानोबाबो टुयेल्भ फासखौ जाखाथारनानै थानांगौ आरो फरायाबाबो
औ मेट्रिक खिनिखौबो पास खालामना दोनथारनो हायो आरो नों जायखिजाया बर्ड पास जा खौ बर्डखो बर्ड एक्जाम होथारनांगो हाबा मोजां जायो आरो
उम आरो बेफोरनि सार्टिफिकेटासो उनाव जेरावबो
औ औ सार्टिफिकेट गैयाबानो जाया दानिया
ओ
कम्पानिफोराव मावबाबो नोंनो सार्टिफिकेट बियो दानिया होमबासो नों मोजां खामानि मोनगोन नों मोजां जां खामानि नांगबा नोङो फरायनायाबो नोंना हाइ जानांगोन आरो
औ
बिदिनो मोजां सार्टिफिकेटखायनो नों खामानिफोरखौ मोजां मोनो आरो कम्पानिफोरावबाबो बेफोरबायदि
आरो ओरैनोबाबो ओइटिन इयार्स जाथारनांगौ नालाय जेनेबा तुवेल्भ खौ फराय सोरनांगौ जायो आरो होनबा जै एसे बैसोआबो गोरोब जानायजों माबा मोनसे कम्पानिफोरावबो एसे कम्पिउटारफोरनि खामानिफ्राव एसे इजिसिनखौ मोनो आरो गोरलैयै
औ उम कम्पिउटार क्लासफोरखौबो लाखानांगौ आरो हायोबा नोंथाङा लादो नामा कम्पिउटार क्लास
आङो लाथ'वाखै नै एबारसो आगस्टनिफ्रायसो जागायजेनगोन
कम्पिउटारनि सार्टिफिकेटखौ नांखाथारगो दानिया साख्रिनि एपलाइ खालामनायाव बांसिन
औ आरो दानि जुगाव कम्पिउटार नङाबानो जायाना गासिबो कम्पिउटार मबाइल जुगजोंसो इन्टारनेटजोंसो
औ दे होमबा नोंथां टाइमआबो जाबाय दोनथनोसै औ